नोंथां
औ नोंथां औ
औ दा नोंथाङा मा खालामदों?
नै नोंथाङा आं नै ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो दायो।
आदसा होमबा नोंथांजों दान्दिसे सम रायज्लायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन।
आदसा जोंनि होमबा बे जोंनिनो ओंख्रि बाहेरा जोंनि बाहेरायाव मोननाय ओंख्रि जे जोंनि थास' आथिं थास' बिबार थास' बिथ'राय जेरै मोनथाम रोखोमै मोनसे बिफाङानो जोंनादि जानो हायो नङा होमबा जोङो थास' फेंखा दा बिनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो एसे सानदों आरो।
औ औ सावरायजागोन नोंथां सावरायजागोन।
औ दा अब्ला आं एसे फोरमायग्रोनोसै नोंथां।
औ नोंथां औ
औ दा जोङो मा होनगोन बेखौ थास' बिबार ओंख्रि आरो थास' आथिं बेजों लोगोसे जोङो मा थास' बिथ'राय बे मोनसे बिफांनिफ्रायनो जोङो थास' बिफांनिफ्रायनो मोनथाम रोखोमनि जोङो मा ओंख्रि जानो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नांगौ।
औ जेरै थास' बिबार ओंख्रि थास' बिबार ओंख्रिखौ आं नोंथांनो खोन्थाग्रोनोसै आरो मा बेहाय औ दायो थास' बिबार ओंख्रिखौ जोङो मा होनो दैज्लां बोथोरावहाय जों मोनो बेखौ। जेब्ला जों बेखौ अखा हानाय समाव बा अखा हानाय बोथोरावनो बांसिन गोबां जानायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो। ओमफ्राय गोबां अखा हानायावनो बांसिनै जायो आरो बे ओंख्रिखौ
औ
थास' बिबारखौहाय दा माबोरै जोङो जायो होनना बुङोब्ला जों बेखौ खाना लाबोनोसै खाना लाबोनानै बेखौहाय गेजेराव बेयाव मादा थायो बेखौ जोङो गल गल हानानै बेखौ जोङो बे मादा खाथियाव हानानै बेखौ थरल' थरल' बख'नोसै बेनि उनाव जों बेखौ फारसेनिफ्राय मोजां नायनानै जाहाथे बेयाव एम्फौफोर थाया मोजां सायनानै बेखौ सुनानै लानोसै आरो जोङो गिबियाव
औ
बेनि उनावहाय जोङो बेखौहाय ओ मा खालामगोन जोङो गिबियावहाय बेखौ जोङो एव एवसिगोन आरो एवखांना लाग्रोसिगोन बा बेखौ जोङो मोननै रोखोमाव मोननै रोखोमै संनायखौ नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव ग्लब ग्लब गोदौनाय दैनि दैयावबो बेखौ खनसेनो होसननानै बेखौ गोदौ होनानै जबहोनानै ओ संनाय आरो मोनसे थाव होनानै बेखौ संनाय आरो खनसेनो थाव होनानै मस्ला मस्लि होनानै बेखौ सङो दा बेजोंनो लोगोसे जोङो थास' बिबारखौ गोथाव खालामनो थाखाय जोंनि ओनसोलावहाय मा होयो बेखौ दाउ ब्रयलारजों जायो बेदर हारिखौ होयो आरो दाउ ब्रयलार बिदिनो अमा बेदर अमा बेदरजोंहाय गोथावसिन जायो होननानै गोबाङानो जायो बा आंबो जोबोद गोथाव मोनो आरो लोगोसे बेजोंनो अमा गोरानब्लाथ' आङो बिराद गोथाव मोनो आरो अमा गोरानजों
औ
बै संनाया जोंहा माबोरै संनो होनना बुंङोबा आं ससे खिथाखाबायमोन नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ
संनायसिम हांनाय बिनि उनाव एवखांनानै जों बेखौहाय मोजां साग्लिनानै लानोसै बिदिनो थिग बेनि उनावहाय जोङो बेदरखौ बेदरखौहाय जोङो मोजां एवनोसैलाय बेदर खौ मोजां एवनोसै जों मस्ला मस्लि होनानै लोगोसे जोङो ओमफ्राय जेब्ला बेदरा एवनाया मोनहां मोनहां जाखायो अब्ला जोङो बेखौहाय थास' बिबारखौ बा बै ग्लब ग्लब फुदुंना लानानै बेखौ दुफु दुफु बा मिस मिस खालामनानै दोलो दोलो खालामनानै लानाय बेयावहाय बेखौहाय जोङो बै एवनाय बेदराव होसननानै मोजाङै गोदौ होबावनोसै आरोबाव बेसै आरो
औ
बेबायदि जानायखौ जों ओनसोलाव नुनो मोनो आरो लोगोसे बेजोंनो गोथाव जानो थाखाय बेयावहाय एसे थास' बिबारा संनाया गुबुन गुबुन गुबुनफोरनिया बा जोंनिया बा मानो बेनिखायनो बे माननायखौ दानगारनो थाखाय सोरबा दालि होयो सोरबा मैथा होयो सोरबा नारें लेबु सेबना होयो थिग बेबायदिनो खैसिब खैसिब आरो बेदरनि मिलौनाय आरो गावनि जे गोथाव बेजोंहाय जोबोद गोथाव जायो आरो बे ओंख्रिया थिग बेबायदिनो जबहोदो जबहोनानै उनावहाय नांगौ रोखोमनि जोङो मस्ला मस्लिखौ सिगाङावनो होना लाखानानै उनावहाय जोङो जेब्ला बियो जबो मोजांनो दोलो दोलो जायो अब्ला बे जाजानाय महराव जानानै फैयो आरो थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव बा न'खराव थास' बिबारखौहाय बेदर हारिजोंहाय जानाय जायो आरो थिग बेबायदिनो बेदर हारिजोंल' नङा जानाया माब्लाबा माब्लाबा बिदिनो मैथाजों गावबो जायो आरो माब्लाबा ओ मा होनगोन बेखौ ओ ना गोरानजों आरो बेनि अनगायै जोंहा दंबावो दाउ ब्रयलारखौथ' आं बुंखाबायानो नाफामफोरखौबो होदेरनानै जानायखौ नुनो मोनो आरोखि ओनसोलाव दा बेबायदिनो मोनथाम ओंख्रि मोननो हानाय जोंहा बेयावनो थास' बिफांनिफ्राय दा नोंथाङाबो जि माखौहाय मोननैनि बिथोराव मोनसे फोरमायोना मायो एसे ओंख्रि संनायनि बेलायै फोरमायना हरदो दे नोंथां ना थास' बिबारनि सोमोन्दै फोरमायो नोंसिनि नोंथांनि ओनसोलाव माबोरैहाय सङो बेनि सोमोन्दै
औ
औ दे नोंथां
जिहेथु थास' बुङोब्ला ओ थास'नि सोमोन्दै दन नोंथाङानो ओ फ्रायानो बुंखालांजोब्बाय नङा होनबा आरो बोरै बोरै सङो बांसिन बुंंखााजोब्बायानो जिहेथु ओ आङो मोनसे बुस्थुखौ फोरोंनो मोनो आरो जिथु माने थास' होनोब्ला जोंना आङो हा न'नि थास' बा जोंनि बारियाव मोननाय थास' आरो मा होनो जोंना हाजोआवबो मोनो थास'
औ
जों हाजोआव थाङोब्ला आरो थास'खौ जानांगौ मानि थाखाय होनोब्ला जोंना थैफ्रा साफा जायो
औ
आइरन थास'आ जोंनि थैफोरखौ साफा खालामो बे फिल्टार खालामो जों थैखौ बेनि थाखायनो जों थास'फोरखौ जानांगौ थास ओंख्रिखौ जा गौ आरो जिहेथु आङो हाजोनि मोननाय थास'खौ आं बुंनो थांगोन आरो हाजोनि मोननाय थास'खौ बिदि न'आव संनायखौथ' आङो नोंथाङा बुंखाजोब्बाय नङा होमबा जिहेथु थास' थास' आथिं बेफोरखौबो सङो जे हाजोनि थास'खौबो बुंनो थांगोन आरो हाजोनि थास थास'वआ माने हाजोनि थास'खौ जोङो आथिंखौ जायो आरो माबाखौ ओ बिबारखौ जायो खिन्थु हाजोनि थास'खौ आङो मा होनो बे बेदरखौहाय जानायखौ नुवाखै आरो आरो बेदर थांनाय जायगायावहाय माने थानाय बा मोननायखौ नुहुरा आरो बे हाजोनि थास'खौ माने अन्थाइ खेरेफा अबेबा माने ओ दैनि जिं
औ
दैब' जायगा बेफोरावसो माने खिलिनायखौ नुयो आरो जितु बे हाजोनि थास'आ हाजोनि थास'आ माने न'नि थास थास'खौथ' जोङो बे ओ मा होनो दंफांखौ एसेबा बे ओ थास' बिसं जायखौ होनो जोङो गोरलै गोरलै बिजौ बिजौखौल'सो जायो नङा होमबा?
नंगौ नोंथां नंगौ
थिग बिदिनो माने हाजोनि थास'आ एसे बोराय बोराय एसे गिदिर गिदिरबाबो माने जा जायो। माने बेबायदिनो जोङो हाजोआव थांनाय समावहाय मा खालामो बेखौहाय ओ जेब्ला जों हाजोनि ना हमनो जानानै ओ हाजोनि नाखौ जों हमनानै जानो थाङो हाजोनि नाया ओरैबायादि गोथाव जिहेतु माने एसे गोदै गोदै मोनजालायो आरो हाजोनि हाजोनि नाखौहाय
औ
बेबायदिनो मा जायो जोंनिया बे हाजोनि ना जों आरो बे ओ हाजोनि थास'जों
औ
जोङो मा खालामो औवा खर'आवहाय बा औवा एसे रोजाखौ नायनानैहाय जों मा खालामो बे औवा हासुं सिङाव थास'जों नाजोंखौ सोनानै
औ
संख्रि बानलु
औ
ओ हालदै बेबायदि होनानैहाय जों माने ओ हासुंखौ सावो आरो। अब्ला जोङो बे हासुङाव संनाय ओरैबायदि गोथाव जायो जानो थाखाय
औ
माने बेबो ओरैबायदि मोजां जायो आरो ओ बे हाजोनि थास'आ
औ
जानो थाखायहाय बे ओरैनोबाबो बे हाजोनि नाया बिराद गोथावखा आरो हाजोनि थास'आबो ओरैबायदि गोथाव।
माने बे न'नि थास' बिसंनिफ्राय ओ गोथावसिन होनोब्ला बे हाजोनि थास' बिसङा माने सबसे गोथावसिन आरो।
औ
आं आं मोनजानाय मथे आरो जिहेथु जोंना न'नि न'नि थास'आथ' जेनेबा बारिनि थास' आरो जोंना थारुन थारुनबो थायो नङा होमबा थारुन आरो थास' माने आलदा आलदा जायो।
औ
जिहेथु जोंना न'नि ओ बारियाव मोननाय थास'फ्रा अबा अबेबा मानो नङा होमबा?
मानो
बा माननाय मोनाबा गोदनाखौ मानो। आरो बेबायदिनो थारुनफ्राथ' जोंना मानला नङा होमबा?
औ।
बा माखासे संनायनि आदबनि सायावबो माननो माने थास'वा जोंना संनो रोङोब्ला बबावा माना माना बा बबाया संनो रोंबाबो माने ओ मानखायो
औ।
माने बेबायदि आरो जिहेथु थास' होनोब्ला गासिबो जाजानाय नोंथाङा जेरै बुंदों। बेदरनिफ्राय लानानै बिसंनिफ्राय लानानै दंफांनिफ्राय लानानै। माने आथिंनिफ्राय लानानै बिबारनिफ्राय लानानै माने गासिबो जाजाजोबनाय मोनसे ओ मैगं होननांगोन आरो। जाजाजाबौ आरो गासिबो जे औ नोंथांङा थास' बेदरखौ बोरै संङो आरो थास' बिबारखौ बोरै संङो मोजां। फोरमायना होनायनि थाखाय नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां।
ओ लोगोसे नोंथांनि ओनसोलनि जि जि हाजो ओनसोलनि जि सोमोन्दै लोगोसे नाजों हासुङाव जानाय सोमोन्दैखौ मोनथिनानै
औ।
आंबो ओ फिन नोंथांजों लोगोसे माब्लाबा लोगो मोनबा जाहैगोन बेखौ आसा खालामनानै दिनैनिओ सिलायनाय नखौहाय दोनथ'नोसै नंङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां औ दे होमबा नोंथांङा।